औ खोनादों ना औ खोनादों आं। अ आं खोनादों दे।
औ हारिमुनि सायाव राय जागोन ।
सोंथि सोंगोन । ओ आं आसाखालामबाय ।
अ सोंजागोन ।
औ थारैनो बेयो हारिमुखौथ' मोनफ्रोम गामियावनो लाखिबोयो । बुंनो थाङोबा गामियावनो बांसिन । बिनो आरोना जोंनि बेफोरबायदि हारिमु लाखिनायनि जा बिफाव इनिफ्राय नुनो मोनो आरो गामियाव बायदि दिसिना बेफोरबायदि जेनेबा फुजा फोरबो जायोबाबो गामिफोराव नुयो । मानसिफोरखो जोंफोरा जोंनि खेर मा खेराइ मोसानाय होननाय थायो बेवहायबो खेराइ मोसानायावबो बायदिसिना बाहागो थाबावो आरो ना थुंग्रि सिबनाय दाहाल थुंग्रिनि बेफोरखौ दासिमबो गामिफोराव लाखिनाय नुनो मोनो नुनो मोनो आरो जोंफोरनि गामियाव बा जोंनि खाथिनि गामिफोराव आगोलनिफ्रायनो दङ ओमफ्राय दासिमबो लाखिबोदों आरो बेनिफ्राय आरो बेफोरबायदि बुंनो थाङोब्ला आरो बे बाथौ सिबिनाय समाव दौदिनि मोसाहोनाय खौबो जों नुनो मोनो बे खौ दाबो दङ आगोलबो दङमोन बेनिफ्राय दाबो बेफोरखौ सोलिबाय थानाय नुयो आरो बेफोरबायदि आगोलनि जा हारिमु नेमखान्थि बेखौ दासिमबो मानसिफोरा बावगाराखै समाजाव सोलिगासिनो दं आरो आरो बेखौ जों नुनो मोनो नोंथाङाबो फोरमायसै जागोन जायगाफोराव माबादि हारिमुखौ लाखिनाय नुनो मोनो
ज रावहा दंखायो ओ जाय।
नंगौ।
औ नंगौ।
ओ‌ मानुब दिंखिया केराडापिनि माइसुन्द्रि। ओ बेखनिखौ ओ
औ थारैनो। बे बैसागुआबो जोंनि हारिमुनि औ खोनादों ना।
हेलौ' नोंथां
औ हेलौ' औ खोनायाखै नामा हेलौ।
औ हेलौ' आं खोनादों आंखो खोनायाखै नामा हेलौ।
खोनायाखैमोन दा खोनाबाय दे। ओ नोंथांङा बिनि सोमोनदै सदसे बुंबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ हायो। बेखोनो बुंगोन आंबो नों थांङा बुंलांनाय बायदि जेनबा बैसागो बे बैसागो आथ' जोंनि हारिमुनि जोबोद मोनसे। जेनेबा। बाहागो। खाआरोना गुबै बाहागोखा बे। बर'फोरखौ बैसागोजोंनो सिनायनाय बायदि जायो आरो। बर'फोरनिलै ओरै होननानै। अब्ला जोंहा बि दिनो गोबां नेमखान्थि थायो बैसागो समाव बोथोरखौ लानानै रंजा होननानै बे मोनसे जोंनि बैसागो हारिमु आरो ना बेवहाय जोङो ओ बेफोरबाय दा आथिखालनि जुगाव स्नि दानसिमखौनो सि फालिनाय जायो जोङो। गिबि सानाव बे फोरबायदिनो जोङो जेनेबा बिनि बैसागोनि गिबियाव फालिनायनि सिगाङाव बे‌ बिदि मोसौ थुखैनाय नियम दोङो जों फोरा इनिफ्राय आरो गोदोर उन्दै सनमान होलायनाय ओ बिहान फालि होलायनाय बा बेफोरबायदि आर'नाइ फालि होलायनायनि नेमखान्थि दाबो लाखिनायखौ नुनो मोनो । नाथाय इसे खम जाबाय आरो ना फाय बे जानाय लोंनाय थायो आरो बैसागोआव बुंनो थांब्ला बेफोरबायदि जों फ्रा जानाय लोंनाय थाखाथारो आरो बेनो बेनिफ्रायथ' आरो मोसायो आरो बे समाव।
अह औ।
मागो मागियो आगोलबो मागियोमोन दा बो मागियो इसे खम जाबाय आरो आ थिखालनि मागिनाया बेनोस आरो
औ।
औ। बेनिफ्राय आरो बुंजाबावगोन नों थाङा बे जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै आरो
औ जोंनाव हारिमुवाव माखासे दामजु थायो । ओ बेफोरनो जाबाय बेयो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा आरो माखासे जोंहा स्टेज प्रग्राम खालामनायाव ओ दामनाय गिटार बेस गिटार इलेट्रि गिटार आ किबर्ड पेड बेफोरबो थायो आरो
थायो।
जोंहा हारिमुवावथ' मोसानायबो दङ', स'ल खननाय दङ', बेफोर गासिखौबो लानानैसो मोनसा ओ हारिमु। बेफोराव जोंहा बोसोराव मोनसे ओ बिदिनो मोसानायनि कम्पिटिसन ओ मेथाइ रोजाबनायनि कम्पिटिसन बादायलायनायनि बेबादि जायो बेयाव जोंहा ओ जों बेफोराव जोंहा मोसा नानै ओ गोबां रां आरजिनो हायो ओ बेदि जोंहा ओ सासे एक्टर एक्ट्रिस ओह मोसानायनि गेजेरजों मोनसे फिल्म बानायनायाव ओ दाइनजिरोजा से लाख रां सिम सौ मोनहैनो हायो। ओम हारिमुनि बेलायावबो गोबां ओ रां खामायनो हायो आरो जोंहा आरो बैसागुनि बेलायावबो ओ स्नि सानाव जोंहा से-से साननिफ्राय जागायनानै बैसागुखौ ओ गामियाव मोसाबाय सोरबा मोसानानै सोरबा सोरबाबा ओजों ओ मा होनो हाथाइ हाथाइफोराव मोसाबाय बाजारफोराव। बेयाव मोसा सानानै ओ-मोननाय रां मोननाय रां- रांखौ जमा खालामनानै जोंहा। ओ-बिदिनोमोनसे ओ- थारिक लानानै एबा ओ-मोनसे थि सम लानानै बेखौ ओ-बिदिनो हाथायाव मैगं आरि ओ-बेदर बायनानै गामियावनो जमा जायो आरो ओ-जमा जानानै जोंहा ओ- बिदिनो जोंहा ओ- जायगाखौ एबा जानाय लोंनायखौ गोग्गोम खालामनो थाखाय ओ-जोंहा सासे ओ-मेथाइ खनग्रा एबा बेबा जायखिजाया खासे मेथाइ खनग्रा एबा मोसाग्रा खासे गोजाननिफ्राय जोङो लिंबो लाना लाना फैनानै। बेखौ बरायो आरो बरायनायजों लोगोसे जोङो। ओ-जानाय लोंनायखौ गोग्गोम खालामो जानाय लोंनाय लोगोसे। जे जों गासिबो बै सानखालि रंजायो। ओ-रंजानानै बे सानखौनो जों। बिदाय महरै ओ-फालिनाय जायो आरो बैसागु। ओ-बे समाव आरो नोंथांखौ आङो फंनैसो बुंनो खावलायबावबाय।
औ थारैनो नंगौ जों बैसागोनि गिबिनिफ्राय लानानै जोबथासिम बेफोरबायदि खालामो गिबियाव मोसायो बेनिफ्राय जेब्ला बेफोरबायदि मोसानानै मानानै जा फैसा बेफोरबायदि मोनबाय माइरं दालि मानसिफोरा हरो आर ना मागिनो थांब्ला । बेफोरखौ जों खायफा माबा फानो ओमफ्राय जमायै रानो ओमफ्राय आरो जोबथा दिनखालि बिदिनो रायजोसेयैनो जमा लोगो ला लायनानै बिदि मोनसे जथुमा बायदि संनाय खावनाय खालायनानै बिथांमोना रंजा रंजासेयै जायो आरोना ना बेदर बेफोरबायदि जानाय लोंनाय बिथांमोना खालामनायखौ जों नुनो मोन मोनदों। बेनिफ्रायथ हारिमु होनोबा जों। फोरा गोबां फैदेरो जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि गाननाय जोमनाय मोसानाय जोंनि सोलिनाय। आरोना बेनिफ्राय आरो जोंफोरा। जोंनि हारि मुवावनो आरोना खायफा जोंनि जोंनि सिनाय जाखानाय जानाय। लोंनाय दङ आरोना बे बिसोरनि हारिनि जोबोद बिदि जानाय लोंनाय बेफोरबायदि ओमफाय नों? नोंथांङा मख'नो हागोनना जोंनि? हारिमुआव बा जोंनि हारियाव जाबायदि जा माने मैखोम जानाय आरोना जिखौ जों। माने सिनाय जायो। बिसो नि हारिनि होननानै बेनि सोमोन्दै फोरमायसागोन जोंनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथाङा। औ
औ ओ नोंथाङा बुंलांबाय। जोंहा जानाय लोंनाय बर'नि मोनसे थिखानाय दङ' बेखौ बेखौ सङोब्लानो ओ गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा बर'नि ओ मैगं होनना मिथियो मैगं एबा ओंख्रि होनना मिथियो। ओ बेफोर ओरैनो सरासनस्रायै जोंहा सेथियाव दङ' अनला खारै ओ अनला खारियानो जोंनिया बर'नि ओ ओ सिनायजानाय मोनसे ओ ओंख्रि आरो। बेजों लोगोसे जोंहा अनला खारै जों दो लोगोसे ओ सबाय ओंख्रि एबा ओ नारजि ओंख्रि ओ बिदिनो बर'जों सिना बर'नि बुहुद ओंख्रि दोङो आङो माखासेखौ मिथिजोबबावा
उम।
ओ नोंथांनिफ्राय बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोनथोंसै।